औ औ नोंथां औ खुलुमबाय गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम
अ नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय गोजोन सानजु सानजौफुंनि
ओम आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रासो सोंनोखौ हरदोंमोनलै नोंथां
अ नोंथां ओ सोंजायो सोंजायो नोंथां
ओ मोनसे जोंनि बर' हारियावबो फालिनाय मोनसे दंना मोनसे फोरबो जे फोरबोखौ जों आमथिुवा होनो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो बेनि बारैसो सोंहरनो हरदोंमोन आं नोंथांनिसिम
औ नोंथां जोंनावबो आमथिसुवाखौ फालिनाय जायो नोंथां ओ दे बिदिबा नोंथांङा सोंजायो मा सोंनो लुबैदों नोंथांङा
आंनि सोंनाया बेनोदि नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि एबा नोंनि गामियाव माबायदि फालिनाय जायो बेखौल आंनो एसे गुसुङै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ नो नोंथां आमथि गिबियावनो जोंङो आमथिसुवाया मा बेखौ रायखांगोरनांगोन नोंथां बेखौ ओ बुंथिनायनि सिगां आमथिसुवाया जाहैबाय नोंथां ओ जोंनि गामि ओनसोलाव एबा जोंनि ओ भारत हादर रावनो फ्राय जिल्ला ओ जिल्ला रायजो फालिनाय जायो नोंथां। बे आमथिसुवानो जाहैबाय जोंनि आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो नोंथां
औ औ
औ बे जों आमथिसुवा फो सुवा सुवा समाव जों मा खामो नोंथां बे जोंनि मैगं आबाद बारि बागान एबा बारियाव थानाय ओ गाज्रि गाज्रि बुस्थु एबा मैला एबा मोनसे नांदेरनाय बेफोरखौ जोंङो बे आमथिसुवानि सिगां मा होनो फोसाबनो थाखाय एबा बेखौ होखारनो थाखाय जों मा ओ मोनसे फोरबो फालियो बिनि मुंङानो जाबाय आमथिसुवा बे आमथिसुवानि सिगां जोङो बारियाव थानाय फिथाइ सामथ ओ मैगं थाइगं फोरखौ जोङो मा जानाय जाया जेब्लासिम जोङो बे आमथिसुवानि फोरबोखौ फोरबोआ जोबागौ मानि बेनि सिगाङाव जोङो मा फिथाइ सामथाइफ्रा जोंना बारियाव थायो बेनिफ्राय बेयाव थानाय गाज्रि एबा सुवा सुथिफोरखौ जोङो मा आमथिसुवा जोंनो दानगारनाय जायो नों थां बिनिफ्राय जोङो आमथिसुवायाव ओ मैगं ओ मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बिदिखौ जोङो मा आनान गसाइनि मुङाव बाउखांनानैसो जोङो मा जानाय जायो आरो नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि गामियाव बिदिनो फालिनाय जायो नोंथां ओ गाहायै जोंनि गामियाव खान्थाल थाइजौ ओ खान्थाल थाइजौ फिथाइ सामथाइ बेफोर गासैखौ बावनाय जायो नोंथां बेफोरखौ जों मा खालामो गामिनि जोंनि गामियाव जेसेबां रायजोफोर दङ नखर रायजोनि रायजोनि नखरफोर दङ बिसोरनिफ्राय जोङो गासैखौबो फिथाइ सामथाइखौबो खांना लाना फै फैनाय जायो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेखौ रायजोनि ननि एबा मनदिराव जोङो मा थानसालियाव थानसालियाव जों मा बेखौ बाउनाय जायो नोंथां जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ गुबुननि बायना लाबोनाय जाया खान्थालफोरखौ जोङो नखर नखर थांनानै दानना दोननाय जायो आमथिसुवानि नांनायनि सानसे सिगाङाव नोंथां बेनिफ्राय जों बेखौ जेब्ला ओ आमथिसुवायाव जोङो सान जोंनाव सानथाम फालिनाय जायो नोंथां बे सानथामाव जोंनियाव फोथार बारियाव रावबो हालेवा ओ बिफांनि फिथाइखौ खाया आरो नोंथां जेब्लासिम जोंना फुजा बाया बेनिखायनो जोंनाव बे आमथिसुवा नां सानसे सिगाङावनो ओ दा फिथाइ सामथायाइफोरखौ खाना दोनखानाय जायो नोंथां
औ औ औ
बे आमथिसुवा फोरबोखौ गुबैयै जोङो आसार दाननि स्नि साननि स्नि ओ स्नि सान खालारनिफ्राय फारियै फालिनाय जायो नोंथां स्नि साननिफ्राय ओ स्नि सानखालि जोङो आमथिसुआ नांबाय नालाय नोंथां दाइन गु गुआव जोंनाव ओ जोब बाय जि खालि जोंनाव ओ गामिखौनो थारबाय थारनानै नखर नखर थांनानै मन्दिरनिफ्राय दै गोथार सारहैयो न न थांनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ खांना लाबोयो बेनिफ्राय ओ प्रसादफोरखौ खांना लाबोयो आरो नोंथां लाना फै फैनानै मोनाबिलियाव रायजोनि थानाव थान एबा मन्दिराव जों मा खालामो फुजारिफोरा फुजा होयो रायजोनि गासैबो सुबुंफोरा ज ज गानै जोमै हारिमुवारि गाननायजों लोगोसे फैनानै फुजाखौ सिबिनाय जायो नोंथां
उम उम उम
खानथाल थाइजौ गाैखौबो राननानै जालायनाय जायो ज जयैनो नोंथां
औ औ औ औ
औ नोंथां। बेनिफ्राय नोंथांमोननि गामियावलाय माबायदि फालिनाय जायो एसे आंनो
जोंनियाव बो बिदिनो फालिनाय जायो। खिनथु जोंनियाव ए से बेलेग आरो नोंथांमोननिफ्राय। नोंथांमोना फुजा होलायो होनदों नामा? जोंनियाव बिदि जोंनियावथ बिदि फुजा होलायनाय खौ आं नुनो मोनाखै मोननाया। जोंनियाव
अ नोंथां।
उम जोंनियाव सानसे सिगां जोङो आमथिसुवानि सानसे सिगां जोङो मिथिं लिंनाय जाबाय राय-रायजोनिनो मानसिफोरखौ। औ बेनि उनाव अखानायै जोङो ओ ओंखारनानै लामा लामा हाग्रा एवनाय जाबाय आरो ना। बै बै हाग्राया माने जे सुवा नांना नै दङ। बे हाग्राखौ माने जोङो एवफायनानै गोदान मोनसे गो रोदोम होनो थाखाय जोङो बेखौ एवनानै हो-होनाय जायो जोङो आमथिसुवानि मुङै। ओमफाय बिदिनो जोङो थाइजौ खानथाल खौबो बे ओइदिनखालिनो जायो जोंना थाइजौ खानथालखौबो सोरबा थाइजौ सोरबा खानथाल सोरबा थालिर सोरबा माबा मोनसे आनारस फिथाइ बेबायदि लानानै लायै लायै फैखायो आरो ना ननिफ्रायनो ओमफ्राय बे हाग्रा एवनाय दिनखालिनो ओ दसे दसे हाग्रा एवनोसै ओमफ्रायो सायख्लुम मोनबा मेंबा जेनोबा जमा जिरायनानै थाइजौ खानथाल बिदिनो लेबनानै जानोसै। आसारनि बे सान्दुं औ औ। बे आसारनि सा सान्दुंआथ गोगोम गोसा जायोना सानदुं गोसा। सोरबा सोरबाथ सयज खालामनो हायाना। एसे एव-एवनोसै ससे बेबायदिनो ओमफ्राय जमा जिरायनानै जानोसै आरो ना बेबायदि ओमफ्राय एवै एवै एवखांजोबखांनायनि उनाव ओरैजाय खालामो माने सोरनिबा खना नांनाय सोरनिबा फैनो सोलाबैयाव ओ फाइन नांनानै थानाय बेफोरखौ फैसाखौ जमा खालामनानै सोरबा दाउ सोरबा अमा बिदिनो केजि हिसाब बायनानै लाबोनानै फोथाराव जमा एवजानोसै आरोनोना। जाय जाय हाग्रा एवदों बिसोरो जमा थांसै बिनि उनाव एवजा-एवजानानै सोरबा जौ लोंबाय सोरबा सेरेब लोंबाय एसे एनैया बिदिया थाखायोना फेस्टिभेल फोरबो नालाय। जोंनि बर हारिनि। उम औ ओमफ्राय बिनि उनाव ओ संबाय जाबाय ओमफ्राय जाखां लोंखां माबायाव दोसे बल जोनाय जायो आरोना गामियाव जेनोबा बोराय सेंग्रा मोनसे फालिनाय थायोना गामि गामि जोंनिया ओ सेंग्रा बोराइ जोनांगौलै देग्लाय जोंहा बेबायदि मोनसे थिनानै दोननाय सम थायो जेनेबा सेंग्राफोरा थ जेनेबा सम मोनखायो जेनेेबा बोरायफ्रा जाय ओ बिसोरो सम मोनाना बिसोरो बै समाव जेनेबा आमथिसुवा समाव बिसोरो जमा ओंखारलायनानै फोथाराव बोराय सेंग्रा बल जोलायनाय जायो। जोलुरबोदो बादायलायनाय जायो। उम बे जोलुर बादायलायनायाव बोरायनिनि टिमा एक्सट्रा ओमफ्रायो ओ सेंग्रानि टिमा एक्सट्रा जानानै जों बेयाव जोलुर बादायलायनाय जायो आरोना। बे जोलुर बादायलायनायाव जाय देरहायो जाय टिमा देरहायो बेयाव जेनेबा बान्था हिसाबै एसे फैसा होनाय जायो आरोना जोंनि रायजो गिदिरनिफ्राय जेनेबा औ। रायजोनिफ्राय बेखौ आरो जाय देरहाबाय बे मोनलांबाय आरो एखमबा बोसोरावथ ओरैबायदि जायो माने बैसोर बोरायफोराथ बिसोरो मानिनानै लानो एसे माबा जायो नोंसोरो सेंग्रा खायसे एसे माबा जादों जों बोरायबाय दा जों खारनो हाला बेनि थाखायनो जोङो जों जेननायखौ लाया बेफोरबायदि होनलायनाय थायोना। बेयाव जोङो मानिलायनायनि गेजेरजों जेनोबा बिसोर औ जोंनो देरहा होनोनांगौ जायो आरोना बलाव। बल खेला नङाबा माबा खेला। औ। जों जोंनि गामियाव ओम ओम। बेबायदिनो माने खुंलांनाय जायो आरो। ना। सानसे खुंखायो बेखौ माने सानसे। हाबाफारि लानानै जों बेखौ खुंनानै जायो खुंना नै माने फोजोबनाय जायो आरो फुंनि निफ्राय लानानै बेलासिसिम। औ बल जोनाव जोबजासिग बलखौथ जोङो सानससुयाव जोआना। बेलासि बेलासिसो जायो बेनि थाखायनो मोनासिम जेनेबा पासता सिमजायो आरो। ओम बेबायदिनो जोंनियाव फालिनाय जायो।
औ नंगौ नामा नाथाय जोंनाव बिदि फालिया नोंथा जोंनाव बिदि जोंनाव ओ गिबियाव आमथिसुवाखौ जोंङो ओ जेथोनि जे आसारनि स्नि खालारावसो खालार खालिनिफ्रायसो फालिनाय जायो नालाय नों थां बेनिफ्राय सानथाम जोंनाव फालिनाय जायो एफाय लोगोसे प्लास ओ नेक्स ओ बिनि अखानायनायै ओ मा होनो फुजा होनाय जायो नालाय जोंनाव सानथामखौ जोंङो फालिनाय जायो बेयाव जोंनाव जेबो सामानि मावा नोंथां बै दिनखालिसो जाय दिना फुजा हो खालि बे खालिसो जोंनाव रायजो फोराव एबा ओ मन्दिरावसो ज जानानै गासैबो सुबुंङा फालिनाय जायो नालाय थां ज' जनो बे दिनखालि जोंना खान्थाल थाइजौफोरखौ जानाय जायो आरो फिथाइ सामथायाइफोरखौ गामियाव जा जा आबाद मावदों नखराव बेफोरखौ ओ खांनानै लाना फैनानै जोंनाव मागिनाय बायदि जायो नोंथां औ औ जोंनाव बिदिसो जायो ओमफ्राय बिदिनो मोना मोना मोनाबिलि एबा बेलासि समाव गामिनि गासै बोराय बुरै बेन्थ बेनला ओ गासिबो ज' जालायना जानाय जायो आरो
औ औ औ औ ओम बेलेग लायै बेलेग जायो आरो ना गामि लायै गामि गावब गाव गामियाव नोंसिनि गामियाव जेनेबा फुजा होनाय जाबाय जोंनि गामियाव बेबायदि फालिनाय जाबाय जों हाग्रा एवनानै जोंङो थाइजौ खान्थाल जाबाय जेनेबा बेबायदि आरोना बलनि जोलुर बादायलायनाय जाबाय बेबायदिनो
औ नोंथां औ नोंथां औ औ औ नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलनि ओ नेम आरो आसार खान्थिया एसे आलादा जोंनि ओ नेम आरो आसार खान्थिया एसे आलादा आरो ना नोंथां ना
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
जोंङो दिनैसो एसे नोंथांजों सावरायलायनासो एसे ओ गावबा गाव ओनसोलनि नेम खान्थि आरो आसार खान्थिखौ मिथिलायनानै मोनबाय आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नोंथांजोंबो रायलायनो मोननानै आंबो बुजिनो मोनबाय जे आमथिसुवायाव फुजा होनांगौ। एबा फुजा मोदायफोरनि नामै जेनेबा जोंनिसि एसे एनै थाइजौ खान्थाल जों बावगारनानै जोङो बेखौ जों जानाय जायो बेबायदिखौ जों बुजिनो हाबाय आं।
औ नोंथां औ औ औ नोंथां माने बेनि मिनिं जाहैबाय जोंनि आबाद मावनायनि फिथाइखौ गिबिसिनै जों मा भगबाननो बावजेननाय एबा भगबाननो जाहोग्रोनानैसो जों जानाय जायो नोंथां औ।
नंगौ उम दे बिदिबालाय नोंथांदो रायलायनानै
औ नोंथां नोंथांजोंबो आङो ओ रायलायनानै मोन ओ नोंथांनि ओनसोलनि आरो जोंनि ओनसोलनि सेयार खालामलायनो मोननानै एबा सो-सोलायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे उनाव फिन लोगो मोनबावगोन आसा खालामबाय नों
औ दे बिदिब्ला औ दे औ दे दे